औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा मावनानै दं?
औ नोंथां आं दा ओरैनो उन्दुनानै दंथ'यो।
अ। आरो नोंथाङा नों मोनसे टपिकसो सावरायनानै फैदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन मानो हाया जानो।
थफैनो जाबाय नोंथां बिबारनि सायाव आरोनो नोंथां।
औ।
होमबाना फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
औ फोरमायना होदोदे नोंथां।
बिबार होनोबाथ' जोंथ' जोबोद मोजां मोनो समायना रमायना बिदिनो गोजा गोथां गलाब गाबफोरनि बिबार थायो। जेरै बिदिनो। दावस्रि आथिं बिदिनो जबा फुल ओ बिदिनो गलाब फुल आरो। ओ सानफुल बिदिनो आरो सिखिरि फुल ना मा होनो। बो थायोना आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो समायना रमा जों बिदिनो नफोराव गायना लाबाय बिदिनो जों समायना रमायना नुयो आरो नफोरखौबो नोंथां आरोे। बेलेग बेलेग जायगाफोरावथ गोबां रोखोम बिबारफोर थायोन नोंथां पार्कफोर थायोना बिबारफोरनि
औ।
आरो बिदि पार्कफोरावथ मानसिफ्रा।
औ।
औ
बिबार होनोबाथ' जों गोबां रोखोमनि थायो आरो जोङो बिबारफोरखौ जों बिदिनो मन्दिरफोरावबो होनो होनायबो जायो।
औ।
बांसिनानो जोङो बिदिनो जबा बिबार आरो दावदै फुलफोरखौ जोङो बिदिनो मन्दिरफ्राव बांसिन बाहायनाय जायो आरो।
औ।
जैरै गोबां बिबार दङ बिदिनो गेन्दा फुलफोरबो दंलाजोबो।
ओम।
औ नोंगौ नोंथां। ओ जोंथिहायबोथ' बेथिजाय बिराद फुल नुनो मोनो आरो जोंहा नआवनो बिराद फुल गायखायो जेरै दावदै फुल होन इदिनो माखासे फुलनि मुंखौ मिथिया आङो दावस्रि आथिं बेफोरबायदिनो गोबां फुलफोरखौ इदिनो समायना रमायना इदिनो सिखिरि ओमफ्राय इदिनो जबा
इदिनो फामेयाथ' दैयावसो थायो नालाय फामे बिबारखौ गायनाय जाया आरोना इदि। बेयो हारसिंनो रज'यो आरो। माबा इदिनो दाउदै फुल होनना बुङोबाथ दावदै फुलखौ बिराद फुजा फाथाल होनायाव बिराद मोजां आरोना आरो इदिनो बे दाउदै फुलखौ बिदिनो बिराद ओ बायदिसिना माबा मा बाहायनायावबो बानायनायावबो होनाय जायो आरोना आरो गन्थं बायनायावबो दावदै फुननि बि माबाखौ देनानै फुन